औ
खोनादोंना नोंथाङा? औ मा खबर?
मोजां।
औ दा जोङो दान्दिसे सावरायलायनि आरोना खोनादोंबा? औ दा मानि बागै रायलायनो होनना बुङोब्ला जोङो बैसागोनि सा सायावनो एसे फोरमायलायनि नङा होमब्ला
औ हागोन।
दा आं एसे फोरमायना होनो सानदों आरो नोंथांनि सिगाङाव दा बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनि बैसागुआ आसामनि हारिमायारि फोरबो आरो ना। खोनादोंब्ला नोंथां। दा बेयो असमिया हारिमुनि आंगो माने असमिया हारिमुनिबो माने मोनसे आंगो बाहागो आरोना। ओ असमिया बिहु स सोदोबा माने संस्कृतनि माने बिसब सोदोबनिफ्राय फैनाय आरोना दा बैसागुआ आसामनि खालि फोरबोल नङा बेयो माने हारिमायारिनिबो मोनसे नेरसोनथि आरोना दा बैसागुनि गेजेरजों आसामनि सुबुंफोरा मिथिंगायारिजों माने खान्थि सोमोन्दो लाखिनानै रायजो जानायखौ जों नुनो मोनाे आरो ना। खोनादोंं दा? दा बैसागुआ गुबैयै माने आबादारि जिउजों सोमोन्दो दं आरोना नोंथां। दा बे लेखायै बरफोरखौ माने आबादजों जिउ खाव ओ जिउ खांग्रा हारि महरै माने सिनायथि जानाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
बे आबादारिफोरनि आखायावनो माने मिथिंगानि महरा गुस्लायनो ओ खाबु मोनो आरो दा बेबादिनो माने बोथोरनि सोलायनायजों लोगोसे गोनां समाव अखा हानाय आबाद मावनाय माने जिब जुनारफोरा माने गोख्रों देहाखौ लाना माने थांना थानाय बायदिया माने सोलिबाय थायो आरो सोलि फैबाय दं आरोना। थां दा बेवहाय माने बैसागुनि माखासे ओ रोखोमफोर थायो माने आसामनि सुबुंफोरा बैसागुखौ माने गासै मोनथाम रोखोमाव जोङो माने बाहायो आ दा होमबा मोन्थाम रोखोमनि दं आरोना। जेरै ओ रंजालि बैसागो दोङो बा बैसागो बा मागो फोरबो बा मागो दमासि उम दा काति फोर्बो एबा काति गासा सावनाय बैसागु दं आरोना। दा दा गोजौआव बा मोन्थाम बैसा गुनि गेजेराव माने रंजालि बैसागुखौनो बांसिनै माने रंजा बाजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो बा फालिबोबाय थायो आरोना। दा बे रंजालि बैसागु माने सैथो दाननि जोब था सान एबा खालारनिफ्राय जाजेनो आरोना जोबथायाव। दा बे रंजालि बैसागुखौ माने गोदो माने दान मोनसेहालागै फालियोमोन होन्नानै जों खोनायोमोन आरोना नोंथां। दा नाथाय आथि खालाव बे खमायनानै सान स्निसिमल' जोङो फालियो आरोना। दा सप्तासेल फालिनाय जायो आरोना। दा बैसागुनि गिबि सानखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला। दा बै सान खालि मानसिफ्रा फुङावनो मोसौ ओ दुगै लुबै माने ओ मोसौनि मोसौखौबो जोङो माने हालदै आरो लाव बिलाय माने गोर्लै माने मायबा माबि ओरै देग्लिनानै माने फोथा फोन्नाय जायो आरोना। आरो ओ माखासे बेनि उनाव माने थिनि ओ फुख्रि दैमा दैसायाव लांनानै लाव फान्थावनि साखाजों खुबैनानै माने सुख'नाय जायो आरोना। मोसौखौ माने लोगोसे लाव फान्थावनि माला सुनानै गानहोनायबो नुनो मोनो आरो माखासे आगोलनि गोदो गोदायनि बा दा दासिमहालागै सोलिबोनाय मेथाइबो रोजाबनाय जायो आरो। ओ मेथाइ होन्ना बुङोब्ला ओरैबायदि दं दा लाव जा फान्थाव जा सानफा माफा बारायलांबाय था। दि दं आरोना दा रंजालि बैसागु होनना बुङोब्ला रंजालि बैसागुआ बर' सुबुंफोरनि बयनिखेवबो माने बयनिख्रुइबो गेदेर आर रो गाहाय हारिमुवारि फोरबो आरोना बा बेयो बर' फोरनि गोदान बोसोर आरो आबाद मावनाय बोथोर खौ बरायनाय फोरबो बा बरायनाय उत्सब दा एप्रिल दाननि मोगा मोगि बैसाग दाननि थि सानाव माने बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो दा बेवहाय मानसि बैसागु दं मोसौ बैसागुआथ थांबाय दा मानसि बैसागु दं ओ मानसि बैसागु होनना बुङोब्ला माने ओ जोङो ओ गोदान माने गाननाय जोमनाय बा बे समाव गामिनि मानसिफ्रा फुङावनो बा गोजोनै दु लुबै माने धुप धुना माने थानसालि सेराव धुप धुना सावनानै गोदान हारिमु आरो दख'ना आरो आर'नाइ बायदिसिना गाननानै माने इसोरखौ सै सिबियो आरोना। दा बिनि गेजेरावनो बिमा बिफाखौ सिबिनाय जेरै उन्दैफ्रा गिदिरखौ मान होनाय बा गिदिरा उन्दैखौ अननाय ओ आइ आफा आबै आबौफोरनि आख खाइयाव आखाइ हमनानै माने आरनाइ होनना गोजोननाय लायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
नंगौ दा बाथौ फुजा होयो जेरै माने न'खरनि मोजां बा गोजोन जानो थाखाय सिफुं खाम खाम बायदिसिना सेरजा गंगोनाजों माने बाथौफुरियाव माने बाथौखौ सिबियो आरोना। दा नोंथाङाबो अननानै आं एसे होनो हागोन ना अननानै
औ हागोन नोंथां।
औ दे दान्नोसै फोरमायनालाय।
बैसागु होनबाथ जों बयबो मिथिखागौ। बैसागुआनो बर'फोरनि देरसिन रंजा
औ औ नंगौ।
बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलनि बागैबो ओन नि बायदि नमार माने जोंनिखुइबो फालियो आरो।
अ
मोसौनि बैसागो आरो मानसिनि बैसागो जों आथिखालाव मोननै रोखोमनिल बैसागु नुनो मोननाय जासै बर'फोरनियाव। गोदोनि बायदि सैमानि बैसागो दाउ अमानि बैसागो बेबायदि नुनो मोनला आरो दा।
नंगौ।
उम मोसौनि बैसागो होनबा जोङो जेब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायो।
उम
अब्लानो मोसौनि बैसागोखौ सिगांग्रो बैसागोनि सेथि खालार जानायनि सिगां फालिनाय नुयो आरो। जेब्ला जोंनिखै मा नो मोसौनि बैसागो फालिग्रोनाय जायो। बै दिनखालि मोसौखौ लंङा एबा फुख्रि बायदिसिना दैमा दैसा जेराव दैबो होयो दै थानाय जायगा बेफोरबायदियाव जाय मोसौनि बिगोमा नखर नखर बैफोरनो जाहाथे मोसौआ बोसोर गोदान बोसोर गोदानाव जाहाथे बेमार आजार जेबो बेमार जाया मोसौफोरनावबोथ बेमार आजार जायो नालाय मानसिनि बायदिनो
औ जायो।
माने मोसौखौ बो बोसोर गोदान हिसाबै बायदिसिना फिथाय साम थाइ बिफां लाइफां हाग्रानि मोननाय जायखि जाया आरो जायखौ गोदोनि दिननि फायनो मा होनो बैसागोनि समाव बाहायबोदों बेफोरखौ खांनानै जेब्ला मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लांगोन ना अब्ला सिगांङावनो बे रेडि खालामनानै दोनखानाय फिथाइ सामथाय बिलाइफोरजों सारै सारै बिगुमाया दैमायाव लांनानै माने थुखैहैयो आरो औ बियावबो गोदोनिफायनो सोलि साफा सानैनि ब्लाबो आरो आथिखालावथ दिनो आरो बैसागो बैसागोआव मा होनो जों सुबुंफोराबोथ देलायोना गाननो जोमो गोदान गोदान बिदिनो मोसौनोबो गोदान दरग होनाय जायो गोदान दरग जों खानाय जायो। आरो मोसौ गोदोनि समाव बांसिन नागारोमोन ना जात दे बै हाग्रानिफ्राय फैनाय मोसा, लख्राफोरा मोसौखौ जानो हाया बेबायदिनो दाबो बै दिनखालि जेब्ला मोसौनि बैसागु फालिनाय जायोना अब्ला माखासे गाब फोननाय जायो आरो बे थाराया थारायजों हांगारनि गाब खौ थफा थफा फोननाय जायो आरो मोसौनि फिखुंङाव। बिदिनो आरो जेब्ला बैसागोनि सेथि खालार जागोन ना अब्ला बे जोंनि बर'नखरनिनो बे जाय नखरखौ दैदेननो नखरनि गाहाय बिगोमा बांसिन नखरनि गाहाय बि गुमायाथ जोंना बिमायानो जायो नालाय बिमाफोरा बे सेथि खालार खालि दुगैस्रां लोबस्रां जि गोदान गानै गानै गावबागाव न'ननि बाथौ बाथौआव हाबना खुलुमो आलारि बाथि सावो आरो बिदिनो जेब्ला बिमाफोरा बाथौ सावखांङो। अब्ला बे नखरनि जि जि मानसिफोर दंबावो गथ' गथाय फिसाजो फिसाला बे फोरोबो खुलुमो आरो बिमा बिफाखौबो खुलुमो बिदिनो बे सेथि खालारखालि गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय उन्दैफोरा गेदेरखौ सनमान होनाय बेबायदि जायो आरो।
दा नोंथां ओ बैसाग गुआव माखासे मोसानाय रंजानाय बा मोसानाय रंजानाय दङ बा जोङो नंगौ मोसाबोदों रंजाबोदों नङा होमब्ला? दा बैस गु समाव गामि गामि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जयै खाम सिफ फुं जथा आरो गंगोना बायनानै बैसागु मोसालायो नंगौना नोंथां?
औ
माखासे से माने बैसागुआव जोङो गामि गामि बेरायो नङा होमब्ला गामिनि दान्दिसे बा गामिनि मोनसे ओ दोलोआ न' न' बेरायनानै बैसागुनि गोजोन्नाय जासि नाय नियम दं आरोना। दा बेनि गेजेरजोंनो बैसागुआ माने आबाद मावनायजोंबो सोमोन्दो नङा होमब्ला दा फार्स्टआवनो जोंहा हा जागायनाय दङ बैसागो फोरबोनि उनाव माने ने आबाद फारि बा मोसौ थियारि खालामनानै आबाद थिलियाव माने गोदान बोसोरनि माइ गायनो थाखाय हा एवनाय खामानिखौ जागायो आरोना नोंथां दा मोसानाय होनना बुङोब्ला जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय दङ नङा होमब्ला? ओ बैसागो फोरबोनि बयनिख्रुइबो माने सोरजिजाथाव बाहागोआ जाबाय जोंनि बरफोरनि माने बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमब्ला?
औ
सिख्ला फोरा ओ बायदिसिना दखना आरनाइ फास रा गाननानै मोसायो नङा हमब्ला दा जोहोलाव आरो फोरा खाम सिफुं जथा आरो से सेरजा दामनानै गोसो गोसोखौ रंजा बाजा खालामो नङा होमब्ला? दा बेनि गेजेर जेरावनो माखासे जानाय लंनायबो दङ दा बैसागोनि सानफोराव बर'फोरनि गामिफोराव माने गोबां रोखोमनि माने अरगा थायगा जानाय जायो आरोना बे ओ सानाव माने जौ आरो गोखा गो गोखै बायदिसिना बानायनाय जायो आरो ना माने अरगानि जानाया बे फुजानि मोनसे बिबां बाहागो आरोना दा बेनि गेजेरावनो अनलायनाय दं बा गोजोनथि दं नङा होमबा? दा बैसागोआ मोनसे माने बर' समाजनि थाखाय अनलाइनाय नङा होमब्ला माने गोजोनथिनि माने फोरबो आरोना माने मोनसे गामिनि मानसिफोरा बा गावसोरनि ओ खन्थाइ, मुसुखां आरो रंजानायनि गेजेर गेजेरजाय गोजान गोजाननि सुबुंफोरखौ लोगो हमो आरोना बे फुजौ फुजा बा फोरबोआ हारिनि गेजेराव माने इसिं अखांनि मोनसे मिलौदो माने मिलन गायसनो आरोना दा बैसागोआ खालि मोनसे ओ फोरबोल' नङा बेयो बर'हारिनि गोसोनि बा ओ सानस्रि आरोना, बेयो समाजनि गाज्रि सानस्रिखौ गैया खालामनानै माने गोदान सानस्रि गोजोन आरो आगान होनायनि माने दिग दिन्थिनाय मोनसे सोरजिजाथाव माने सान बा फोरबो आरो ना नोंथां। खोनादोंब्ला दा जियानो